हेलौ हेलौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां आङो नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों दिनै मोनसे साबजेक्टनि सायाव बा टपिकनि सायाव सावरायनो गोसो जानानै नोंथांनो फन खालामदों।
औ नोंथां औ।
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय आइजो माहारिनि जोंनि समाजाव गोहोम खोख्लैनाय।
औ नोंथां।
आइजो माहारिफ्रा जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों आरो बिसोर गोदो माबायदिमोन दानि थासारिया माबायदि। बिसोरनि गोहोमनि सायावहाय जोङो एसे सावरायलायनो होननानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां बे जोबोद मोजां मोनसे आयदा जेराव जोङो सावरायनो हागोन बेयो जोबोद
औ नोंथां। औ नोंथां दा बे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आङो नोंथांखौनो एसे आवगायग्रोनो थाखाय खावलायबाय नोंथां।
औ नोंथां थारैनो ओ नंगौ नोंथां ओ सिगांनि फ्राय जेसेबांनाखि जों मोनन्थिनो मोनदों आरो दिनैसिमाव एबा आथिखालाव जोङो गोदो गोदायनिफ्राय लानानै गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? जेरै गोदो ओ आइजो माहारिया बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायफोराव गोबां खम नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां नुनो मोनसै। जेरै दखान होनाय दाउ अमा फिसिनाय बा बेफार फालांगिफोर मावनाय। बेखौ जों गोबां नुनो मोनसै
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै गोदोहाय जोंनि आबै आबौनि समाव ओ जोंनि आबै आबौमोना रां खामायनो नङाब्लाबो न'फोरावनो गाव गावनि न'फोरावनो जेरै दाउ अमा फिसियोमोन मोसौ बोरमा मैसो फिसियोमोन। जायनाखि बे समाव जोङो बेफोरबायदिनि रां खामायनायनि जेबो माबा गैयामोन नङा होमबा नोंथां माने न'आव जानो थाखाय बा आलासि दुमसि फैयोब्ला जोङो जानो थाखाय बेफोरनि नामाव जोङ दाउ अमाखौ फिसिना दोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बे गोबां सोलायबाय जोंनि आइजो माहारिया दा गाव गावनि मा माबानो थाखाय न'खरखौ न'खर खुंनो एबा जिउ खांनो थाखाय आइजो माहारिया ओ आथिखालाव गोबां दाउ अमा फिसिबाय आरो गलाफोर होबाय। दखानफोर आरो दा जों बिदिनो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो नोंथां। बिदिनो माबाखौहाय आइजो माहारिखौ जेरै बिथांमोना दा खम नंला मानो होनना बुङोब्ला हौवाफोरजों लोगोसे जे बिथां आइजो माहारिफोराबो गोबां ओ न'खरनि रां खावरिनि जेंना नुजानायखौ हुदा सुस्रांफानो हायो। एसे एनै मदद होफानो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै दाउ अमा फिसिनानै जोङो ओ दाउ अमा फिसिनानै बोरमा मोसौ मैसो फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो दा। मानो होनोब्ला ओ जोङो गोबां। रां मोनो बेफोरखौ फाननानै आरो बे फाननाय फैसाजोंनो आइजो माहारिया जोंनि जे न'खर खुंनाय बेयाव गोबां मदद एबा हेफाजाब होदों रांखान्थिनि जेंनाखौ सुस्रांदों। जेरै गथ'फोरनि गथ'फोरनि फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव मुं थिसन्ना होनाय बेफोरनो बिजाबफोर बायनाय बेफो राव गोबां मदद होबोदों नङा होमा नोंथां? दा जोङो बेखायनो आइजो माहारिखौबो खम सानो नोंला आरो गोबां जेरै ओ बिथांमोना माबाफोरबो मावबाय मानो होनना बुंब्ला आथिखालाव गोबां आइजो माहारियाबो माबा लाबाय ओ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय जायनि जाहोनाव जों दा बेफोर सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नंङा होमब्ला नोंथां दा नोंथांनिफ्राय आं बेखौनो मिथिनो लुुबैदों नोंथाङाबो अननानै एसे ओ बेनि आइजो माहारिनि जेनाखि माबानाय एसे एनै बेफार फालांगि खालामबाय बेफोरनि सायाव एसे
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ
औ
औ जिहेथु नोंथाङा बुंदों ओ जे आइजोफोरा गोदोनि दिननिफ्राय दानि रुजुनायावहाय बेफार फालांगियावहाय बे दावगाबाय आरो गोदो न'आवनो गोबां आबाद बा जिब जुनार फिसिनानै बिसोरो जिउ खुंदोंमोन आरो न'खर खुंनायाव हेफाजाब होदोंमोन थिग बेबायदिनो दानि जुगावबो आइजो माहारिफ्रा जोङो सिगां सिगां आवगायनायखौ नुनो मोनदों जिहेथु बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव दखान होनायनि बेलायावबो जोङो नायोब्ला गोबां ओ जे दखान नुयो बेवहाय आइजो माहारियासो जिरायनायखौ जों नुसै गमामायैनो बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे आइजो माहारिनि जौगाखांनायनि मोनसे लैखोन बा नेरसोन होननानै जों साननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि जुगावहाय आइजोफोरा सानोमोनखि गावसोरो बोलो गैयै होननानै गावसोरखौ साननाय बा समाजाव बिदि फोथायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदिया नंलिया जिहेथु गोजौ सोलोंथाइ मोनबाय आरो सोनाबारि बारहावानि माखासे सोलोंथाइ मोननानै बिसोरो गोबां गोरों जाबाय आरो आखा फाखा जाबाय
नोंगौ नोंथां
रुजुनायाव समाजाव बिसोरबो दा हौवा माहारिजों समानै दावगानो हाबाय आरो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला दखान होनायनि बिथिङावल' नङा गोबां गोजौ थाखोनि माखासे अफिसार बा मावफारिया जानानैबो बिथांमोना दङ जिहेतु गोदोनि दिनाव जों गोबां खम आजोफोरखौहाय अफिसार रेंकआव थानाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया बिसोरबो हौवाफोरजों समान समान थाखोआवनो दावगानानै समान थाखोनि माखासे अफिसारफोरनि रेंकावबो बिसोरो साख्रि लानो हाबाय लोगोसे बिसोरबो जोंनि ओ माहारियारि जौगा खांनायावहाय गोबां बिहोमा होगासिनो दङ
औ नोंथां थारैनो
गोबां जों बिदिन्थि हिसाबैबो लानो हायो गोबां आइजोफोर बे आइजोफोरखौ आङो बिदिन्थि हिसाबै होथ'लिया मानोना समाज जौगानायाव सासेल' आइजोनि मुं लायोबा बावहाय गोरोन्थि जागोन सानो आङो बावहाय गासैबो आइजोफोरानो बिहोमा दङ
औ नोंथां
बेबायदिनो आरो
औ नोंथां औ
आरोबाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ आइजो माहारियासो जोंनि न'खर दानायावहाय बांसिन बिफाव लानायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोङो हौवा माहारिया बांसिनानो न'आव थानो मोना जिहेथु बाहेरायाव थानानै खामानि मावो बा सोरबा आरजिनो बायहेरायाव थाङो बे समावहाय बिमा माहारिया सो जोंनि न'खर दानाय बा न'खरखौ दैदेनलांनायावहाय बांसिन बिहोमा दं होननानै आङो फोथायो जिहुथे उन्दै फोरखौ फोरोंनायनि लानानै न'खर सा सामलायनाय गासैबो न'खरनि खामानिफोरखौ बिथांमोना सामलायजोबो बेखौ नायोब्ला जोंङो आइजो माहारिया जोंनि समाज जौगाखांनायाव गोबां बिहोमा दं। आरो बिसोर गैयाबा समाज जौगाखांनाया जागोन बायदिखौनो नुहुरा नोंथां।
औ नोंथां नांगौ थारैनो।
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो जाबावनो नामा बिनि सायावनो।
औ नोंथां बुंनोथ' गोबां दंङ नड़ा होनबा नोंथां? जेरै जोंनि आइजो माहारिफोरखौ जोंङो जोंजों समान- समान दावगानायखौ नुनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनखौ समाजाव जों समान -समान जेनाखि मान सनमान बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे जोबोद
नंगौ नोंथां
मोजांनि बाथ्रा
नोंगौ नों
औ नोंथां जेरै जोंङो आजो आथिखालाव औ गोबां नुनो मोनदों जोंनि जेनाखि आइजो माहारिफोर बिथांमोना जेरावबो खम नंला फालांगि मावनाय जेरै बै साख्रि मावनाय गोबांनाखि फोथारावनो बिथांमोना दङ दा जोंङो जेरावबो माने बिथांमोनखौहाय बिसिनि बाङाय माबा नुला आरो नोंथां औ नोंथां जेराव बो गासिबो बिथिङावनो बिथांमोना माबाना दंङ जोंजों
औ नोंथां औ नोंथां दा जोंङो बुंनो थांङोब्ला नैबे बिथिङावबो नायनो हायो गोदोनि दिनाव आइजो फोरखौहाय जोंङो मेल मिथिं ओंखारनाय नुफेरामोन बा बबेबा मोनसे ज ज खामानि मावनाय मानाय नुफेरामोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया बेयो थारैनो उल्था जाबाय मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालाव आइजोफोरा ज ज जानानै मेल मिटिं खुंनाय आरो समाजारि बिथिंफोरनि सायाव सावरायनाय आरो ओनसोलखौ जौगाखांनायाव बि होमा लानायखौ जों नुनो मोनो थारैनो बुंनो थांङोब्ला आरोबाव मोनसे बुस थु मोनसे बेसादा जाहैबाय जिहेतु भारत हादरनि संबिजित बायदि जोंङो ओ आइजोफोरखौहाय जौगाखांनायनि माखासे राहाफोर होदों जायखौ अमेन इम्पावारमेन्ट होनो बे इम्पावारमेन्टनि गेजेर जों बिसोरो गोबां ओ गावसोरनि सायावहाय मोननांगौ मोन्थायफोरखौहाय दा मोननो हासिनबाय आरो उदाङै हाबा मावनो हानाय बा मोनथाय बा गावसिनि बुंनो हानाय बाथ्राफोरखौहाय गोरलै जाबाय एबा मोनसे ओ मा होनो बि खौ फोथार मोनबाय जेरावहाय बिसोरो गावसिनि गोसोनि साननायफोरखौ गुवारै बुंथिनानै लानो हायो आरोबाव बुंनो थांङोब्ला नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुप फोर दंङ दानि जुगाव बेफोरबो आइजो फोरखौ जौगाखांनायाव गोबां बिहोमा होदों जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै आइ जोफ्रा खौसे जानानै गावसोरनि साननाय हनाय आरो जौगाखांनायनि सायाव खामानि मावनो हायो बुंनो थांङोब्ला बे मोनसे बिराद गिदिर गोहोम दं होननानै आङो आइजोफोरनि जौगाखांनायाव ओ सानो आरोना मानोबा सासेल आइजोआ माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो सानोब्लाबो गोसो जायोबा हाजोबा आरो बियो बोलो मोना नाथाय खौसे जायोब्ला बिसोरो बोलो मोनो एबा गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंजोबनो हायो एबा बुंफुरनानै लानो हायो दा बेखौ नायनो थांङोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै बिसोर मोनसे खौसे जानानै गोहो होनायाबो मोनसे ओ बिहोमा बा मोनसे मोजां आयदा होननानै आं सानो आरो नोंथां आइजोफोरनि जौगाखांनायाव आरो बेबायदिनो गोबां जों नुनो मोनो जिहेथु आयजो फ्रा जोंनि समाजनि मोनसे था ओ एखेबारे गोनांथार थां ओ थाथाय बा मा होननांगौ बेखौ मोनसे थादेरसा बिनि थाखायनो बिसोरो समाजाव गैयाब्ला समाज जौगाखांनाया जोबोद गोहैले जागोन आरो हौवा माहारिया जिबायदि खामानि मावनो हायो। बिसोरबो बिजों समान खामानि मावनो हायो। बेखाय समाजखौ समानै जौगाखांहोनाय बा हिनजाव आरो हौवा फारागथि गैयालासिनो जौगाखांहोलांनायावहाय हिनजावफ्राबो बिराद मोजां गोहोम आरो बिहोमा खोख्लैयो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो ओ आरो जेरै जोंनि आइजो माहारिफोरा गोबां गुबुन गुबुन माबायाव बो जों नुनो मोनसै जेरै खननाय दामनाय मोसानाय बेफोरनि गेजेर जों गाव गावखौ मुंदांखा खालामनो हादों।
औ नोंथां औ नोंथां।
गेलेनाय बेफोरजों जोङो जेरै जोङो नेसनेल लेभेलावहाय गेलेहैनाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां गोबां जों बेफोरबायदि आइजो माहारिया दा दावगाबाय आरो नोंथां बेफोरखौ लानानैनो जेरै खननाय दामनाय देनाय मोसा सानाय बेफोरजोंबो जों गोबां नुनो मोनसै आजिखालि नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। ओ बुंनो थाङोब्ला गासैबो बिथिङावनो दा बिदिब्ला नोंथांजों बे आइजो माहारिनि समाजाव गोहोम खोख्लैनाय बिनि आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोद बाथ्राफोरखौ मिथि मोनबाय आरो आरो मोजांबो मोनबाय बेफोरखौ सोलोंनो मोननानै दा बिदिब्ला जोंना समा जाबायबो।
औ जाबाय नोंथां औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा टपिकखौ होनायनि थाखाय आंबो जोबोद गोजोन्नाय मोनदों।
जेनाखि बे आयदायाव सावरायनायखौ गोबां आंबो नोंनिफ्राय मिथिनो मोनै जेनाखि खोथाफोर बेफोर खौ आंबो मिथिनो मोनबाय नोंथां दा बिदिब्ला दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै।
गोजोनथोंसै नोंथां बिदिब्लालाय दे नोंथां औ गोजोन्थों।
दे।